हेलौ
जिरि जाबाय
जिमाव थाङो दा
थाङो थाङो
आंसदै दिनै मा खालामदो चेस
जेसनि थाखाय मा
चेसनि थाखाय फासआव माबा खालामनांगौ दामबोल प्रेस नङाबा भार्बल प्रेस कम्पाउन्ड मुभमेन्ट
तामल प्रेस बेथ' बे फास्ट बडिखौ फुल बडि वार्मआप खालामग्रोनाय जायो ना इफ्रायसो बिनिफ्राय जे वर्क आउटखौ थाबाय जानायावहाय जोंना थाबाय दावदै दावदै ओ रटि दालि ओंखाम ओ प्रटिननि थाखाय गाइखेर लोंनांगौ आरो सयाबिन जानांगौ जेरहाय केल'रि बिनि थाखाय आरो एवनायबाबो जायो थाव होनानै आमफ्राय जोंना दङ जाहैबाय आरो ओ आलु आलु रुनायफोर जा
सिगां एक्सारसाइस खालामगोर बेनिफ्राय जा
सिगाङावहाय एकदम एक्सारसाइस खालामनांगौ जायो रानो बेनि
फार्स्टआव दामबोल ब्रेसो केेबोल फ्लाइ बेनिफ्राय ट्राय सेबनि थाखाय ट्राय सेब एक्सटेनसन ट्राय सेब अभार हेडपस्ट बास न'आव थांदो जाहैदो जोब्बाय
ओमफ्राय दै लोंनांगौ जायो सानसेयाव तिन लिटार जांक फुड एभयद खालामांगौ जायो। जाय ओ चिकेन पकरि थावाव सावनाय पकरि आलु सप चावमिन मम' बेखौ एभयड खालामनांगौ जायो।
रेस्ट्रननि फुडस खौनो मोनजाया एकदम एभयद खालामनांगौ जायो जोंना दिसिप्लिन मेइेनटेन खालामनांगौ जायो
कनस्टिटेन्सि एकदमबारे स्ट्रिक मेन्टेलिबो स्ट्रं लाखियो आरो बे मेन्टेलि फिजिकेलि हेल्दि
बुट बुट बेवनाय बुदनाय गोथां बुट दैयाव सोमना जानांगौ जायो अटस थालिर थालिर आरो उम मासरुम आरो जोंना दंबावो
बेगनि एक्सारसाइस रायलाय बेगनि बेगनि थाखाय मा मा मावो बेकनि थाखाय लेट फुलडाउन न फुलाबस ओमफ्राय सेकेणडआव रयिं टेबोल रयिं दामाबोल रयिं मार्बेल रयिं लेगनि थाखाय स्कवाड लेग प्रेस
लान्जेस लान्जेसबो खालामनांगौ जायो
दै लोंबाय थानांगौ नङाबा हाइद्रे जाया हाइदसेद्रे
थिब थिब लोंनांगौ बुरजा बुरजा लोङा दैखौ । बुरजा बुरजा लांबाथाय बम किं गोबानाय फैयो गोबानाय उल्टि गेस सट फिसा फिसा इसे इसे लोंनांगौ
आरो एक्सारेस खालाम सिगां बारा जानो नाङा ओरैनो थालिर थाइसे जानाय जाबाय बास । इनारजेनि थाखाय ।
थालिर थाइसे बास नङाबा थाइनै नङाबा
थालिर थाइसे नङा
नङाबा मोनसे स्पुनजों पिनाट बाटार पिनाट बाटार जाजायो वार्कआउट खालाम सिगां ओमफ्रायो फुल बडि वार्मआप खालामनांगौ मोजाङै ।
स्ट्रेचं वार्मआप कार्डिअ' थाबायनाय खारनाय एसे खालामनांगौ पेडलसबो खालामनो थाखाय बास । जों थांफिननांसिगोन नङाबा जाया नंला ।
जिमाव थांनाय जाला एबार थांनांसिगोन जोंना ।
औ ।
सुरु द' थारिखनिफ्राय जेबो
जानायखौ मेन्टेन खालामनो होनांसिगोन नाङाबा जानाय नंला दे होमबा ।
ओ दे ।